अ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
आंबो फिन नोंथांनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ फिन जासिहरबावबाय।
औ नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि माखासे। दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां, सावरायजागोन ना? दे अब्ला नोंथाङा गिबियाव फोरमायग्रो
अ नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा थ' जों गुबैयै बेखौनो बुंग्रोनांगोन नोंथां। जाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबैयै गोदो गोदायनिफ्राय जाबोयो आरो। दासिमबो जाबोयो बेफोरखौ मा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङो। जेरै बेफोराव गोबां ओंख्रिफोर दोङो। जोंनि बर'फोराल' जानाय ओंख्रि बेखौ गुबुनफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। बेफोरनि गेजेरावनो दोङो जोंहा ओ मा होनो नारजि ओंख्रि दोङो अनला ओंख्रि दोङो ओ थास' बिसं ओंख्रि दङ बिदिनो सबायजों साम' बि गोबां दङ आरो खांख्राइ ओं खांख्राइ बायदि गामजेमा बेफोरो गोबां दङ आरो नोंथाङा ओ आं गिबियावनो नोंथाङा फोरमायनो सानदों खांख्राइ खांख्राइ ओंख्रि बा खांख्राइखौ माबोरै जायो खांख्राइखौ माब्रेयाव मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों खांख्राइ होनबाथ' थ' गोदो गोदाय माने जोंनि बर'फोरखौ गुबुन हारिफोरा जोबोद लुगैयोमोन खांख्राय जायो माय बिबा जायो होननानै
खोनानोबो मोनदों ससियेल मिडिया एबा मेल मिथिंफोरावबो बे अनजुयै जोंनिनो मानगोनां ओ मा होनो बर'नि जोहोलावजो होननानैबो जोङो बुंनो हागोन। बिथां अनजलि दैमारि बिथाङाबो गोदो जेब्ला इउनिभारसिटि फरायोमोन गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव। बै समाव बिथाङाबो खांख्राइ ओंख्रि जानानै माने खांख्राय जानानै खौ सोरजोंबा नेवसिजादोंमोननो बेफोरखौ बिथांमोनखौ बुंनायखौ खोनानो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा खाख्राइ ओंख्रि जानानै थांना दङ गोदो गोदाय बेनो खांख्राइयाव गोबां भिटामिन फोरबो मोननाय जायो मिनारेल्सफोरबो मोननाय जायो बेफोर ओ खांख्राइ ओंख्रिफोरखौ गुबैयै गुबुन हारिफोरा जानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जानाय नुनो मोना आरो खालि जोंनि बर' सुबुंफोराल' जायो आरो नोंथां ओ बे खांख्राइखौ गुबैयै जोङो मा होनो बिलो एबा आबाद फोथार बिदिनो बायदिफोराव मोनो आरो गुबैयै ओ बेखौ खांख्राइखौ जों हमना लायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो दैज्लां बोथोर नांगोन दैज्लां बोथोराव जों बांसिन मोनो जेब्ला अखा गोलै जेनो अब्ला बै समाव खांख्राइखौ जोङो दुब्लियाव गोबां मोनो आरो ओंखारनाय बेखौ बेखौ जोङो खन'नानै खांख्राइ गुदुंनिफ्राय लाना फैयो आरो बिदिनो दैमा बिलो फलोनि सिङाव मोनाबिलोआव टर्स लाना थांनानै हमोब्ला गोबां खांख्राइफोरखौ जों मोनो आरो औ नोंथां बेफोरबोगफोरखौ लाना फैनानै जोंनि सुबुंफोरा मा होनो बर' सुबुंफोरा सोरबा मैथाजों जायो सोरबा देखेबनानै मेलेमखौ जायो आरो बिदिनो गोबां राहाय गावबा गाव प्रसेसआव जायो आरो नोंथां जाय जायखौ जा मोजां मोनो
नानै मेलेमखौ जायो बे मैथाजों एवनानै जोबोर गोथाव जायो सोरबा खांख्रायजों नार जिजों जायो सोरबा सोरबा एवनानैबो जायो सोरबा सावनानैबो बाथोन जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो ओ खांख्राइखौ ओ खांख्राइजों मैथाजों माबोरै संङो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो जा फोरमायनाय जाबाय गिबियावनो खांख्राइखौ जोङो फोथारनिफ्राय दुब्लि एबा बिलनिफ्राय हमना लाना फैनांगोन नोंथां बेनिफ्रायख जोङो ओ सायनांगोन आरो ओ सायनानै बेखौ जोङो बेयाव थानाय मोदोमफोरखौ जोङो ब्रासफोरजों हुजायो मानो होनबा बेनियाव गोबां जि नि थायो आरो खांख्राइनाव बेखायनो जोङो ब्रास गोद होयोबा साबसिन जायो आरो नोंथां। माने जिनि दाखारो आरो बेजों होयोबा आरो जोङो मा मैथायाइ' जोंहा साफ्रोमबो बर' न'खरफोराव थाखा थायो गावबा गावनो मावना लाखायो बेखौ जों खाना लाना फैबाय खाना लाना फैनानै बेखौ जों सायनानै सु नाननानै हाना लानांगोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो गिबियाव खांख्राइ जानो थाखाय मैथाजों खांख्राइखौ जोङो गिबियाव सेरना लाग्रोनांगोन माजों सेरना लाखिनो होमबा ओ मा होनो सामब्राम गोजा एबा पियास हानांगोन नोंथां बेनिफ्राय जों सामब्राम गुफुर आरो बानलु एसे देनांगोन आरो नोंथां बे देना लानायखौ थावजों सेरनांगोन गिबियावनो थाव सेरनायाव पियासखौ होबाय होनानै सामबाम गुफुर आरो बानलु देनायखौ होबाय होनानै जोङो दसे एवनायनि उनाव बेखांनायनि उनाव जेब्ला पियासा गोजा जा जायो अब्ला खांख्राइखौ जोङो होनांगोन सारायाव थाव गुदुंङाव होनानै एवनांगोन दसे एवनानै जेब्ला इसे खांख्राया मोजां जायो दैफोरा रानजोबो एसे रानजोबो अब्ला जोङो मैथाखौ होनांगौ मैथाखौ होनानै दसे सम एवनांगोन जाहाथे मैथाया
उम रबो एबा ओ मा होनो गुरै जाजोबो बेसिम जोङो एवनांगोन आरो नोंथां बेबायदि एवनानै एवनायाव जोङो संखै होनांगोन नोंथां हालदै एसे होनांगो आरो नोंथां होमबासो मा बे गोसो गोमो जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो होनानै एवनानै
औ
दसे समनि उनाव दैखौ जोंङो होनांगोन दैखौ जोङो नांगौ जखानि होनानै नों माबायदि जायो लाव लाव जायो ना एसे ला गथा जायो नोंनि गोसोसै आरो बियो बेबायदि दैखौ होनानै ओ संनांगोन आरो संना जेब्ला जोङो मोजां जायो अब्ला जोङो बेयाव गंगार थन्दियाफोरखौ होबा होजायो आरो थां होनानै जाजायो बेबायदिनो जोङो खांख्राइ ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आरो आरो जोबोर गोथाव जायो बिदिबा माने जोंनि बर'फ्रा मैथाजों साबसिन मोजां मोनो आरो माने मैथाजों जायोब्ला नैबे गरम बोथोराव माने दैज्लां बोथोराव गरम जाखानायालाय नोंथां जोबोद गोसोखौ ओ थाइजिम मोनो आरो बिदिनो जायोब्ला खांख्राइजों मैथारो जायोब्ला बेबायदिनो जोबोद गोथाव जायो। आरो खायफा खायफा नार्जिजों जायो नारजिजों जानाय प्रसेसआव बेनो सेम ओ मा होनो
नारजिजोंबो बिनो खांख्रायखौ जोङो लाना फैना सायनांगोन सायनानै बिदिनो फियास सामबाम होननानै जोङो मा होनो खांख्राइखौ एवनांगोन आरो एवनानै बिदिनो दसे दै रानखांनायनि उनाव जे मा होनो नारजि गोथांखौ जोङो बे फाथोखौ होनांगोन आरो होनानै बेबायदिनो जोङो जानो हायो आरो बिदिबो जोबोद गोथाव जायो आरो फ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो गोबां गावबा गाव राहायै एवनानै जायो आरो खांख्राइखौ नोंथां।
बे
ख्राय जानायाव जोंहा डक्टरफोरा बुङोथ' खांख्राइआ गोबां मिनारेलस आरो आइरनफोर थायोनो बेफोरो सुबुंनि देहायाव जोबोद गोनां होननानै बुङो आरो नोंथां। बेखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा एसे गोग बर'नि देहाफोरखौ जों गोग्गो आरो गोख्रोंखौ नुनो मोनो आरो खांख्राय जानायखायनो नोंथां। दा नोंथां बिदिब्ला आंनि बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनांगौवा बेखिनियानोसै नोथाङाबो आंनो माबाफोर ओंख्रि फोरनि सोमोन्दै ना माबा मोनसे सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नामा सानदोंबा आंनो
औ जागोन दे नोंथां जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि खांख्राइ बा बेनि सोमोन्दै आंबो थिग बिबायदिनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बिजाब जे नाफाम बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों। औ जोंहा गिबियाव नाफामखौ माबोरै मोननो हायो बुङोब्ला जोङो नाफामखौ नानिफ्रायनो मोननो हायो आरो नोंथां जोङो मा नाखौहाय गिबियावनो नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायना मोनो आरो जोंहा फ्राय बांसिनानो ना खौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायाबालानो न'आवनो खालामनाय जायो नालाय जोङो नाहा मैया थांनाय जाखायो जोंनियाव बांसिनानो बेनिफ्राय नाहा थांनायनिफ्राय मोनबोनाय जे ना बांसिन जोङो नाफोरखौ लाबोनानैहाय बिनि बिगुरफोरखौ गारनानै खिफोरखौ गारना मोजाङै स्रेम स्रेेम बेखौ फोरानना लानाय जायो आरो जेब्ला बेयो मोजाङै स्रेम स्रेम रानो अब्ला बेखौ जोङो उलार गायेनजोंहाय बेखौ देनाय जायो आरो। बेखौ देनायाव जोंनो लोगोआव मा नांफागौ होनोबा जोंनो थास' दुदालि नांफागौ बे थास' दुदालिखौ खौ लाबोनानैहाय जोङो मा थास' दुजालिनि बिगुरखौ गारनानै बेखौ बिदिनो मोजां सिथा सिथा हानानै बेखौहाय नाजों मोजाङै देग्लिनाय जायो आरो ना नोंथां। बिदि दैग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै मिस मिस मिस मिस दिग्लियो जाहाथे बियो गुन्दै जाजोबा आरो ना गेब्लेेजोबा जेब्ला बे गेलेेजोब्बाय बे गेलेखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो औवानि हासुुङाव बेखौ सोनानै दोननाय जायो औवानि हासुंखौ जोङो फारसेखै जों मा खालामो गान्थि लानांगौ जायो गान्थि लानानैहाय जोङो फारसेयै गानथि लायाबालानो बेखौ थुसो थुसो थोन थोन थोन सोनांगौ आरो ना। बे सोनायनि सिगाङाव जोङो औवानि जे औवायावथ' मोनसे बिबु थायो बे बिबुखौ जोङो गारनो नांगौ आरो ना गुफुर जाथिनि बिखौ गारखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ मोजै सुना फोरनानैहाय सोनो रोननांगौ आरो बिदि सोखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै थालदिर बिलाइ बा जोङो हालदैनि बिलाइ बेफोरजों जोङो मोजाङै मानिथेनांगौ आरो जे बे थालिर बिलाय थालिद बिलाइआ गोरान जानो नांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो बेबायदि मारिखांनायनि उनावहाय जों बेखौ एसे जोङो नै दान बा थाम दानसोनि थाखाय दोननो नांगोन होनोमबासो जोंहा नाफामा मोजाङै जागोन आरो नोंथाङा द' दानसोसिम दोननो हायोबाथ' मोजांसिन जागोन जों बैखौ फोलो बिलाइखौ होथेखांनायनि उनाव जों बेहाय खारैनि जि गुन्द्रा बे गुन्द्रा माने हांगारखौ जोङो फोनलायानानै दोनो जाहाथे बेयाव एम्फौफोरा हाबलनानै जे नाफामखौ जेबो गाज्रि खहा खालामा आरोना बा नाफामाव एम्फौ नाङा आरो बेनि थाखायहाय बिदिनो जोंहा जानोसै समाव बे नाफामखौ हाननानैहाय उ खेवनाय जायो बे हासुनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो बेखौ एवनायाव मा बाहायो जेनेबा थाव एसे होनानै जोङो गिबियावनो सामब्राम बायदिसिनाखौ एवना लाग्रोनांगौ बानलु बायदिसिनाखौ एवना लाग्रोनानै बेहाय जोङो जे नाफामखौ एरहननानै बेहाय होनो नांगौ आरो बे बेजों लोगोसे जोंनो नांलाय संख्रिफोरखौ होनो नांगौ आरोोना नोंथां बिदिनो संख्रि होनानै दान्दिसे सम बेखौ एवबाय थादो एवखांनानैहाय बेखौ एसे बांद्र गान्थाबोब्ला जोङो एबा एसे दै होनो नांगौ आरो ना नोंथांा दै होखांनायनि उनावहाय जों मा बेखौ मोजाङै एवबाय थानानै फोमोनना जानो हायो बेखौ जोङो नाफाम बाथोन होनना ब बुंङोन आरो नाफामखौ सङोब्ला जोंनि मा साखासे माखाथि सोरगिदिंाव थानाय नसुंसेफोरनि मानसिफोरा ना नसुंनि मानसिफोरा जोंहा मोदोमहैजोबो आरोोना नोंथाङ बेवहायनो मिथिखायोदि आमखालाहाबा सोरहाबा नाफाम फंबाय होननानै बिदि बुंसोलायनायखौ जों खोनानो मोनो बा लामा सदेर सोरबाफोर थाङोब्ला नाफाम संनायनि मोदोमनाय एबा गोथावथिखौ मोदोमलाङो आरो थिग बिदिनो नाफामखौ जोङो बे बाथोनल' जाया जों नाफामखौ मा
थास' बिथ'रिफोरजों जानाय जायो आरो जेरै थास' बिथ'रि थास' बिबार
बिदिनो नाफामनि रोसि बेफोरबायदि खालामनानैहाय जोङो नाफामखौ जानाय जायो बुंनो थाङोब्ला नाफामा जोंनि बर' समाजनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि जामुं आरोना नोंथां - जाय जामुङा जोंनिया जोबोद मुंदांखा आरो नाफामखौ जोंहा मा बेफार फालांगिबो खालामनो हायो नाफाम बेसेना ओरैबायदि गोबां जाय एसे बिबांनि नाफामावनो माने गोबां राम मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नाथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला नाफामनि जे बानायनाय बे बानायनाया गोबाव सम लायोबो होनना जों बुंनो नांगोन मानो होन्ला जों थ्रै दाननि उनावसो जों नाफामनि मोजां मोदोमनाय खौ जों मोननो हायो नङाब्ला जोङो बेखौ ओ‌ से दानफोरनि उनाव नों जायोब्ला बेखौ नोङो नाफामनि जे गोथावथि बे गोथावथिखौ मोनजायाबो जानो हागौ आरो ना नोंथाङा बिदिनो ओ जोंहा नाफामखौ थास' आथिंफोरजोंबो जायो जानायालाय बिदिनो बायदि रोखोमजों मानसि फोर जानायखौ नुनो मोनोओ फ्राय बांसिनानो थास'जों जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो नाफाम जे संनाय बा नाफाम बानायनायनि जेन नोंथांनो फोरमायथिनाय बे बेखिनियानोमोन नोंथां
ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां आसा खालामो उनाव समफोर मोनबावबा बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दोन्थ'लायनोसै अब्ला